हेलौ।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ए बिदिब्ला जोङो बैसागो बोथोरनि सायावनो एसे सावरायनि नोंथाङा बुंलाय नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै बैसागोखौ खुंनाय जायो।
औ ओ जेरै जों बैसागुखौ मोननै फोरबोआव फालिनाय जायो जेरै जों गिबियाव मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु फालिनाय जायो जेरै जोङो ओ मोसौ बैसागुखौ जों सैथो दाननि जोबथा ओ ओ लास्ट दिना खालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ बिनिनो जों सानसे सिगां मोसौ खौ थुखैनो थाखाय जोंनो नांगोन जेरै नागिरखानानै जों लाखायो जेरै ओ ओ थालाय दिगलि गुति‌ जेरै ओ फान्थाव पाने लाव लाव हालदै बेफोरखौ जोङो मोनसे फिसा आरुंजिरनानै माला सुनानै ओ दोनखा दोननाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जों मोसौखौ थु औ। थुखैनो थाखाय फुख्रि एबा ओ दैमाफोराव लांनानै जों मोसौखौ थुखैहैनाय जायो यो जेरै जों मोसौखौ ओ थुखै ओ थुखैब्लाथाय जोङो ओ बे जोंनि हाना लानाय थाराय देग्लि गुतिफोरखौ जोङो ओ नानै आरो जेरै माला सुनायफोरखौ जो नोंथां जेरै जोङो औ थारायजों दिगलि गुथि जों जोङो बे खौ जेनेबा जोंङो सारनानै बुनानै मोनसे जोंनि ओ बै आजै आजौ मोना गालांनाय खुगा मेथाइ दं जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै बसोरै बारिबाय था बे मेथाइखौ खन मोसौखौ ओ दैमा नङाबा फुख्रियाव जोङो थुखैहैनाय जायो। बिनि उनाव जोङो बेनि गोजाम फागा औ फागाखौ बख'नानै जोङो दैमायाव ओ जेरै थाराय ओ दिग्लि गु ति बेजों जोङो थुनानै गारबोनाय जायो बिनि गोदा ओ गोजाम फागाखौ। बिनि उनाव बिनो गोदान फागा लगायनानै बेखौ जोङो उदाङै फोथाराव गांसो जानो थाखाय हगारनाय जायो आरो जेरै जोङो थाव गुबै फोननानै जेरै साराय खिथौनि हांगारफोरखौ जोङो मोसौ जाय जायो जे बे हाग्रा बंग्राफोराव जेरै मो मोसा ओ बेफोरो मोसा लख्राफोरा बेफो ओ मोसौखौ जानो हाया आरो मोसौनि बिगुरनि बेमार आजारफोरा खारो बेफो आ बेखौनो जोङो मोसौखौ आम मोजाङै जोङो थुखैनानै आरो बेफोरखौ थाव गुबै फोननानै जोङो फोथा थुनाय जायो ओ फोननाय जायो आरो मोसौनो नोंथां। औ बेनि उनाव जोंनि ओ मानसि बैसागु फोरबो से खालार खालि जोंङो जोंनि मानसि बैसा आ मानसि आ बैसागु फोरबोखौ जों फालिनाय जायो। जोंनि बर'नि जेरै द खना थावसि रेग रेगां आगरनि फास स्रा गोजा ब्लाउस गस्ला गाननानै ओ जेरै ओ खाम सिफुं जथा सेरजा साबस्रिं गंगना जथा आरो खरखा बेफोरखौ लानानै जोंङो न'खर न'खर बैसागु मागि हैैयो आरो नोंथां। जेनेबा जों जायनि न'खराव बैसागु मागिनो थांङो जेनेबा बे न'खरनिया सो ओ जोंखौ अननानै जेरै माइरं एसे फैसा जेनेबा रां अ ओ एसे हरो बेखौ जोंङो ओ नाजावना लायो आरो अननानै हरो आरो जों जायनिबा न'खराव ओ बैसागु मागिनो थांङो। बिनि उनाव जोंङो औ। बिनि उनाव जोंङो बैसागु ओ खौ जोंङो स्नि सान जोंङो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां मोसा बैसागु फोरबोखौ जोंङो ओ खुंनाय जायो बेनि इउनाव दानि जुगावथाव जों फांसनफोर बेफोरखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां गोदो एसेबां माने फांसनफोर खुङामोन दानि जुगाव जोङो फांसन बेफोरखौ जोङो बैसाग बसागु फोरबोआव खुंनायखौ नुसै आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो बैसागुनि जोबथा खालार खालि जोङो गोखा गोखै बेफोरखौ खांनानै जोङो जौसे से बिदिनि जोङो गोखा गोखै जायो आरो मानोना गोदोनि सुबुंफोरा बुंलांनाय लेखा ा जेरै जोंनि बेमार आजार सिंनि बेमार आजार दंब्ला जेरै गोखा गोखै जायोब्ला जोंनि सिंनि बेमार आजारफोरा खारो होननायलाय गोदोनि आजै जौ मोना थना गालांनाय लेखा जों दासिमबो बेखौ फोथायनानै जायो आरो बैसागुनि जोबथा खालार खारि आरो बैसागुखौ जोङो बिदाय होयो आरो फांसन खुंनानै आरो जोङो औ जोङो आरो बैसागुखौ जोङो दासिम जोङो बावखुंग्रि फोरबोखौबो जोङो मोनसे जोंनि बर'फोरनि आंगो फोरबो हिसाबै जोङो बैसागु फोर जों बावखुंग्रिखौ गाखोहैयो आरो जेरै गोदोनि सुबुंफोर फोर बुंनाय लेखा जेरै जोङो बावखुंग्रि हाजोआव जोङो गाखो होयोब्ला जोंनि साननाय हनाय जाफुङो आरो बेयाव जोङो जोंनि बर'फोरनि आइजोफोरा गावनि आखाइजों बानाय जै जों सि जोम दखना फास्रा बेफोरखौ जों फालांगि खालाम खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला दाउ सबाय साम' ना नारजि अमा बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो ओ संनानै नै जोंङो संनाय बेफोरखौ जोंङो जोंनि बर' आइजोफोरनि आखाइजों बानायनाय दोरोंङारि ओंख्रै आरो जोंनि बर'फोरनि ओ दख'ना थावसि बेफोरखौ जोंङो फालांगि खालामफैनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जोंनि बावखुंग्रि फोरबो फोरखौ फोरबोआव ओ बावखुंग्रियाथ' जोंनि मोनसे आ बर'फोरनि बेबो आंगो फोरबो हिसाबैनो जोङो बेखौबो दासिम फालिबोनायखौ नुनो मोन बाय थायो आरो नोंथां आरो जो औ आरो जोङो बैसागुनि जेरै आ जायनिबा न'खराव बैसागु मागिनो थाङो बे नखरनि सुबुं फोरा जोंनो अननानै जेरै माइरं एसे रां एसे हरो बेखौ जोङो लावखार ओंखाम जाहोयो आरो जोङो बावखुंग्रि फोरबोआवबो आरो साफा सानैयाथ' आ दैमा नङाब्ला फोथारफोराव जोङो लावखार ओंखामखौ जयैनो जोङो जानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
नंगौ नोंथां हागोन औ जोङोथ' बैसागो फोरबो बे बुंनाय बायदिनो जेब्ला जोंनिया बैसाग सागो बे मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो जोबनायनि उनाव मानसि बैसागु फैगोन मानसि बैसागुआव जोंथ' औ मानसि गेदेरफोरखौ जोङो सिबिनायफोरखौ अन जेनेबा खुलुमहैनाय फोरखौ नुनो मोनो बेखालि जों गोखा गोखैफोरखौबो जानाय नुनो मोनो बेनि उनाव जोंनिया बैसागु फैबाय बैस सागो जेनेबा मोसानाया फैबाय स' गामिनि बिदिनो जेनेबा सेंग्रा सि ख्ला बोराइ बुरै गथ' ग थाय गासैबो माने ज' ज'यै दामग्रा देग्रा हिसाबै जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा हारमुनि गांग्रिं बायदिफोर खौ जोङो लानानै माने न'खर न'खर थाङै थाङै जोङो मोसाहैनायखौ नुनो मोन आरो बै मोसाहैनायाव जोंनियाथ' बर' फोरनिया मोनसे दङ हुदा जेनेबा जौ लोंनाय आरो सेरेब लोंनाय औ नोंथां बे जौ जौ गोरान आरो जौगिसि बेथ' जोंनिया माने आ बे जि आइटेकावबो मुं मोनबाय आरो बिदिनो जोङो गोबां जेनेबा माइब्रानि बायदिसिना माने बानायना दोनखायो न' न'खर न'खर बिदिनो जोङो बै जेब्ला मोसानो थांगोन अब्ला न'खरनि मानसिया जोंनो जेनेबा बेदर एवनानै एबा जौ गोरान जौ गिसिफोरखौ दिहुनना होयो आरो बिदिनो जोंनिया औ एस एला बिदि लोंनाय जायो लोगोसे बै न'खरा जोंनो जेनेबा रां एबा सोरबाबा माइरं बिदि हरनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो बिदि जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो न'खर न'खर थांनानै आरो गामि खाथिफोराव थां थांनानैबो जोङो मोसाहैनायखौ नुनो मोनो दानियाथ' जोंनिया जा गारि जोङो गारिफोरजों दङ गारि फोरजोंबो जों गुबुन जायगाफोरावबो थांनानै सोरनिबा न'खरफोराव जेनेबा सोरबा लिंहरबाथाय बै जायगायाव थांनानैबो जोङो बैसागुखौ जेनेबा मोसाहैनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंनिया बैसागुआ थांबाय आरो बेनि उनाव जोङो बै बैसागुखौ माने जोङो फोजोबनो एबा जों माबानि थाखाय जोंनि जायगा जायगाफोराव दानिया फांसनफोरबो गामिफोरावबो फांसन जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो बे फांसनाव जोंनि गिबियावनो जेनेबा ओ गेलेनायफोर गथ'फोर खौ गेलेनायफोर बादायलायनाय होनाय जायो आरो खन्थाइ आवरायनाय बायदि मो सानाय मुसुरनाय बायदिफोरखौबो होनाय जायो जाहाथ जाथे जोंनिया बैफोर मोसानाय मुसुरनाय गासैबो जोङो उन्दै गथ'फोराबो जाहाथे बेखौनो जोङो माने माबालांबाय थायो जोङो बेखौ फारिलिलांबाय थायो बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोर प्रग्रामफोरखौ बानायनाय जायो बेनि उनाव जों हरफोराव जोङो जेनेबा जोङो मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौ लाना फैनानै जोङो जयैनो रोजाबनाय जायो। जों बुंनो थाङोब्ला बै बैसागो बैसागो होननाया जोंनि थाखाय जोबोद माने रंजानायफोर बो होननानै जों बुंनो हायो। गोदान बोसोरखौ जोङ बरायनानै रंजानाय लानाय जायो। बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि बावखुंग्रिफोरावबो जोङो बेफोरखौ फोरबोफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो जोङो गोबांखौनो बै जायगाफोराव थांनानै गोबां माने जोङो बै जायगायाव थांनानै गाव जेनेबा बै बैसागु फोरबोखौ नु नंगौ नोंथां औ नोंथाङा खोननायबानो जाबाय दै जोङो बेसे जाखो समखौ नायनानै नोंथाङा दा हरबानो जाबाय। खोनादोंना नोंथाङ? औ आरो नोंथाङा नोंथांनि जायगा जेनेबा आरोबाव बैसागो फोरबोखौ माबसे आरो बुं माबायसा आरो जेनेबा जोङो बानायनाय जायोबा एसे बुंबावनो हागोन ना?
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फोरबोखौ बेबाय दिनो खुंनाय जायो नोंथां।
औ।
औ औ बैसागु फोरबोआथ' जोंनि मोनसे गोदो गोदायनि फ्रायनो आजै आजौमोना रंज बोनाय मोनसे आंगो फोरबो नालाय जों दासिमबो बे ओ फोरबोखौ गारनो हाया आरो नोंथां बे जोंनि मोनसे बर'फोरनि रंजानाय आंगो फोरबो आरो। अ दे होमबा ओ नोंथां ओ नोंथांनिसिम बैसागु फोरबोनि सायाव ओ मिथि नो मोननानै नोंथांनि राय्लनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों। नोंथांनिसिम।
नांगौ नोंथां थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ।
ए।